हेलौ खोनादोंना?
खोना
औ दे नोंथां दङ नामा नोंथाङा? हेलौ
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ दे बिदिबा जोङो ओ हा? सावरायजागोन ना नोंथां?
खोनादों दे सावरायजा
औ दे बिदिबा एसे सावरायजागोन ना नोंथांजों
जागोन दे नोंथां
खोनादों ना मोजाङै? हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
आं खोनागासिनो दे नोंथां
ए आंना सों प्रब्लेम जादों दां
औ
दे होमबालाय जोङो सावरायलायसै ना
दे सावरायनोस
औ दे बिदिबा सोंनो गोसो दङोबा सोंजागोन आंनाव
सोंनो माने जों औवानि बागै सावराय नागिरदोंमोन ना
औ औ औ दे
दे नोंथाङा औवानि बागै मा मा मोनथिगौ बेखौ एसे फोरमायनानै होबा हामगौमोन
औ दे बिदिबा आङो औवाफोरजों मा मा मुवा बानायनाय जायो बेफोरखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै होनबा ना।
दे होमबा नोंथां
औवाजों मुवा बेसाद बानायो होनबाथ जोङो गिबियावनो होननांगोन जेखाइ खबाय दाला सानद्रि बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो।
औ औ
ओमफ्राय बेफोरखौ माजों बानाय जायो होनबाथ औवाजोंनो बानायनाय जायो ओमफ्राय माबायदि बानायनाय जायो होनबा जेखाइखौ गिबियावनो जोङो फार्स्टआवनो औवाखौ दानना लाबोनानै ओ खाथिजिरनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव खाथि जिरना लानानै बेखौ लासै लासै हेबनांगोन हेबनायनि उनाव बा जायो बे जेखाइया जेसेबां जानांगौ बे जायोब्लानो जों खोनादों
औ
औ बिदिनो हेबनानै जोङो जेखाइखौ खा ओ खाफ्रानो प्लाटिकनि दिरुं लाबोखाना दोननायखौ बे प्लास्टिकनि दिरुंजों बै जेखाय खौ मोजाङै जेखाइनि महरा अब्ला बेखायनो जेखाइ मोनसेखो हेबो हेबखांनायनि उनाव जेब्ला हेबनाया जायो बेनि उनाव बे होनो थाखाय
औ
जेखाइनि महरा जायो थिग बेफोरबायदिनो नानै ओ जेखायनि महर होनाय जायो। जायो आरो जेखायखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
ना गुरनाय फोर राव
औ
औ
औवा खान्थिफोरखौ हेब